आ औ नोंथां नोंथाङा आंनि बुंनाय रावखौ मोजाङैनो खोनादोंना? औ माने आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनो फनखौ हरनाय जादोंमोन आरो
औ आयदा खौ बुंबा मोजां जागौमोन
औ औ बे मदाराम ब्रह्मनि जिउ खौरांनि बागै एसे सावरायनो होननानै माने हरदोंमोन आरो नोंथांनो
औ
ओ होमबा एसे फोरमायनि नामा?
औ नोंथां आं एसे फोरमायग्रोनोसै
औ औ दे
मदाराम ब्रह्मआ बर'नि सासे गिबिसिन पदमस्रि बिमुं मोननाय
औ
बिथांखौ जों बिथाङा जे जिगुजौ थाम मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन आरो
औ नों
अ बिथाङा गोदोनिफ्रायनो खन्थाइ मेथाइ सुजुनानै
औ बिथाङा गोदो खन्थाइ मेथाइ सुजुदोंमोन नङा होनबा? औ औ होनबा औ आं बिथांनि सोमोन्दै एसे फोरमायनि मदाराम ब्रह्म मदाराम ब्रह्मआ ओ जिगुजौ थाम मायथायावनो ओ जोनोम मोनदोंमोन नोंथाङा बुंनाया थार ओ बिथांनि बिफानि मुङा ओ रो माबा मा बिथांनि बिफानि मुङा रोसना ब्रह्ममोन आरो बिमानि मुङ आ बैसागि ब्रह्ममोन नङा होनबा औ ए बिनि उनावहाय बिथाङा गामियाव फरायसालि गैयैनि गावनि माने बिबौ सुकुरामनि न'आव थाहैनानैसो फरायहैदोंमोन बिथाङा औ बिनि उनाव ओ बिथाङा जिगुजौ जिब्रै मायथाइयाव टिपकाय गेजेर फरायसालियाव फरायो। आरो गेजेर फरायसालिखौ बिथाङा जिगुजौ जिगु मायथाइयाव उथ्रिखांना धुब्रि गोजौ फरायसालियाव फरायहैदोंमोन बेबायदिनो बिथाङा जिगुजौ नैजिबा मायथाइयाव इन्टारमेडियेटखौ उथ्रिसारनानै बिथाङा बिए खौ फरायो औ बिनि उनाव बिथाङा बि ए बिए डिग्रिखौ लानो हायाखिसै मानो होनबा बि समावनो बिथांनि बिफाया कलेरा बेरामाव गोग्लैनानै औ रुंसारि जादोंमोन बिनिखायनो बिथाङा बि ए डिग्रिखौ लानो हायासै आरो बे समावनो जेब्ला बिथाङा इन्टारमिडियेटखौ खालामबाय थादोंमोन बेयावनो बिथाङा जुलिबो जादोंमोन बिथांनि बिसिनि मुङा ओं। रुपेशवरि ब्रह्ममोन। आरो बिथाङा गासै बिथांनि संसार हाबनानै माने बिथाङा संसार हाबनानै साद' हिन्जावसा नङा साद' हिनजावसा नङामोन हौवासा साब्रै। औ नङा साद' हौवासा आरो साब्रै हिनजावसा बिथाङा खांदोंमोन जेरैहाय औ कमल कुमार ब्रह्म बिनिफ्राय धरोमनाथ ब्रह्म, सैत्य कुमार ब्रह्म, बिजय कृष्ण ब्रह्म बिथांमोनखौ बिथाङा खांदोंमोन बिनि उनाव हिनजावसाफोरबो दंमोन जेरैहाय अनजलि ब्रह्म आरो भारति ब्रह्म आरो इन्दिरा ब्रह्म मुंनि हिनजावसाफोरखौ बिथाङा ओं। बिनि उनाव बिथाङा बिथां मदाराम ब्रह्मआ रुपनाथ ब्रह्मजों जयै खन्थाइ मेथाइ नोंथाङा बुंनाय बायदि खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ जिगुजौ नैजि थाम मायथाइयाव बिथाङा सुजुदोंमोन नङा होनबा औ आरो बिथाङानो बिथां मदाराम ब्रह्मआनो जिगुजौ नैजिद' मायथाइयाव बर'नि गुदि सिबसा आरो आर'ज। मुंनि बिजाबखौबो लिरदोंमोन। बेबायदिनो आरो गोबां बिजाबफोर लिरदों बिथाङा आरो गोबां मान बान्थाबो मोननो हादों नङा होनबा औ औ। बिथाङा बर' थुनलाइ सोरजिनायनि थाखाय जिगुजौ स्नि जिगु मायथाइयाव आसाम सरकारनिफ्राय थाम रोजा रां बान्थाबो मोननो हादोंमोन आरो जिगुजौ दाइनजिसे मायथाइयाव क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादावबो बिथांखौ मान बान्था होदोंमोन बिदिनो गोबां मान बान्थाबो मोननो हादों बिथाङा पदमश्रीखौ जिगुजौ दाइन जिदाइन मायथाइयाव थुनलाइ आरो समाज सिबिनायनि थाखाय बिथाङा मान मोनदोंमोन नङा होनबा मान बान्था मोनदोंमोन औ बेबायदिनो बिथांनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय एसे आं मि मिथिनो लुबैयो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
बिथांनि सोमोन्दैथ'।
खोनादों।
बिथांनि औ खोनादों नोंथां माने बिथांनि सोमोन्दै जिउ खौरांखौथ' नोंथाङानो गोबाङै फोरमायलांबाय।
औ औ।
दा। बिथाङा दि बर' समाजाव गोबां खन्थाइ मेथाइ सुजुनानै बिथाङा जि बिहोमा होलांबाय बेखौ माने बर' हारियाव गुबुन गुबुना माने एसेबां माने बिहोमा दासिमहालागै होनो हायाखै होननानै आं बुंनो हायो आरो माने बिथांनि खन्थाइ बिजाबफोरखौ फरायनानै
औ
बे बर' समाजाव जिखिनि बिहोमा होलांबाय ने गोबां खन्थाइगिरिफोरानो माने बिथांजों माने रुजुनो हाया होननानै बुंनो हायो आरो
औ औ बिथांनि ओ औ।
देलाय बुंलाय।
ओ बिथांनि ओ रोंसारि जानाय सम रोंसारि बिथाङा माब्ला रोंसारि जादोंमोन नोंथाङा मिथियो नामा?
रुंसारि बे समखौनथ' बावगारना दं आङो।
औ औ औ।
नोंथा नोंथाङा ओइटिगौबा एसे बुंलाय।
औ बिथाङा बिथां पदमश्री मदाराम ब्रह्मआ ओ जिगुजौ गुजि मायथाइनि द' सेप्तेम्बरखालि ओ रुंसारि जाद दोंमोन ओ रुप'नाथ ब्रह्म देहा फाहामसालियाव जिउ गा आ गोमादोंमोन बिथाङा। औ। बेबायदिनो बिथाङा ओ बर' हा बर' थुनलाइयाव गोबां बिहोमा होनला होलांदों नङा होनबा? बिथाङा गोबां औ। गोबां थुनलाइ सोरजिलांदों आरो बिथाङा बर' हारिनि थाख खाय गोबां ओ खामानि मावलांदों जेरैहाय बिथाङानो ओम भा बिथाङानो माने ओ भारोत ओ सा सानजा भारोताव रायजो जानाय ट्राइबेलफोरनो गाहाय खाबु होदो होदोंमोन ना? ओ पिटि सि ए नि औ औ। औ बियो प्लेन ट्राइब ट्राइबेल औ काउन्सिल अफ आसाम मोनसे ओ माबा दानायनि
औ ट्राइबेल हारि दानायाव माने बिहोमा होदों आरो थुलुंगादों।
औ थुलुंगा होदोंमोन बेबायदिनो आरो गोबां फरायसालिफोरबो बिथाङा गायसनदों आरो बे हाय फोरोंगिरि मावनानै बिथाङा गोबां बिहोमा होलांदों बर'फोरनि गेजेराव आरो ओ बिथाङा गिबि जेब्ला बिथाङा फरायहांदोंमोन माने बिफाया रोंसारि जानायनि उनावहाय ओ बिथाङा फालांगिबो मावदोंमोन होननानै आं मिथिनो मोनदों आरोना। जेरैहाय ओ जिगुजौ नैजिगु मायथाइ बेबायदियावमोन नामाथाय बे समावहाय बिथाङा ओ बोसोरथाम ना बोसोरब्रैसो माने बिथाङा फालांगि-फालांगिबो मावदोंमोन बेबायदि औ। बेबायदिनो आरो नोंथाङा बिथांनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा?
बिथांनि सोमोन्दै जोंथ' गोबां सावरायबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
बिथाङा जे बर' हारिनि गेजेराव गोबां बिहोमा होलांबाय बियो माने बर' हारिनि थाखाय थरसे जोंनाय हा हाथरखि महरै सिनायथि मोनबाय।
औ नंगौ।
दा बिथांखौ जों अराय सम मान होनांगोन मान बावनो रोंनांगोन। बर' हारिनि थाखायबो बिथाङा एसेबां गिदिर खामानि मावनानै गालांबाय। बेखौनो जों साबायखर बावो। हा ओरैनोथ'। आंबो एसेबां मानि माने मोनथिया। थेवबो जोङो सुंदयै सावरायलायबाय।
माव नांगौ। बिथाङा गोबां सुं औ औ। सुंद' सल'बो लिरदोंमोन नामा बिथाङा।
औ सुंद' सल' सुंद' खन्थाइ गोबां लिरदोंमोन।
औ औ।
दा समाबो जाबायमोन नोंथां दोनथ' नामा
औ औ दे औ गोजोनथों।